हेलौ
नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
औ दे आं नोंथांजों आबहावानि सोमोन्दै माखासे खोथा रायज्लायनो सानदोंमोन दिनै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे आबहावाया मानि थाखाय मैला जायोबा मानि थाखाय गुबुंले जायो आरो बिनि सायाव आं नोंथांजों रायलायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेनि बागै
हागोन हागोन दा आबहावा होनोबाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय गासैबो दंफां लाइफां जिब जुनार हाजो हाला गासैबो नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो आबहावाया गोबां रोखोमै मैला जायो दा बुंनो थां थाङोब्ला ओ दै मैला जानायबो आबहावानो गोरोबो हा मैला जानाय बार मैला जानाय
औ
जाहोनानो मा आबहावानिनो जा मैला जानाय बेफोर जाहोनफोरा दा बेफोरनोमो मैला जाहोन जानाय जाहोनफोरनि मादाव गिबि जाहोना दं सुबुं अनजिमा बांनाय
औ
बांनाय लोगोनो दंफां लाइफां जा दानफायनाय बेयो बारा जादों जायनि जाहोनाव जोंनि जा बुहुमाव सानफा एफा बिदुङा लासैनो बांलांनो हमदों बेनि थाखाय जा दुंथाय बियो लासै लासै बारायलांगासिनो आरो लासै लासै सिनो जा दंफां लाइफांनि अनजिमाया खम जानायखाय ओ हाफोरा गोरान रानसाव जालांदों जायनि जाहोनाव लासैनो बालाबारि सोमजिलांदों
औ ओ नोंथां दा बिनिखाय ओ दा जे जोंनि आबहावायाथ' गुबुंले जादों नङा होमबा दा बेखौ जोङो फोजोब स्रांनायनि मा राहा लानांगोन एसे बुंनो हागोन ना
दा बेखौ जोङो जा आबहावा दा बेखौ जा सुस्रांनो गोबां राहा लानो हायो जों सुबुं अनजिमा बांनाय नालाय दा सुबुं अनजिमा बांनायखौ गिबियावनो खमायग्रोनांगोन होब्था नांगोन आरो लोगोसे से गोबां बिबांनि दंफां लाइफां गायनांगोन दंफां लाइफां फांनि अनजिमाया खम जायोब्लानो गोबां रोखोमनि जेंना
खा हानाय फोरा खम जायो नङा होनबा ना
औ दा नोंथाङाबो मोननैसो जा आबहावा सुस्रांनो बेनि बागै बुंनो हागोन नामा?
ओ दा बेथ' जाय जाय जोंथ' गिबियावनो बेनोखा नालाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो। बे जोंनि आबहावायाबो एसे माबायानो जाखादों नालाय दा बेजों लोगोसे जोंना दा बिफां लाइफांआनो मेनलि आरो दा जों बिफां लाइफां फांखौनो गिबियाव गायग्रोनांगोन आबहावाखौ जों मोजाङै लाखिनोबा दा जोङो बिफां लाइफां होनाय आरो अक्सिजेनफोरखौबो जों लायो नालाय। दा बिसोरो हगारनायखौ दा बेनिसै आरो बेखौनो आं सानो दा बेनिख बिफां लाइफांखौ गिबियावनो जोङो जोथोन लाग्रोनो हांगोन दा बेखिनि बुंबाय आं
आरो बेनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला दैफोराबोथ' गोबां बिबांनि गेब्रें लादों नङा होमबा दा मइेनलि दै गेब्रेंनायाथ'। बुंनो थाङोब्ला दैयाव जानला मोनानला लेथ्रा गारबाय गारनाय जोङो सुबुङा जेरै प्लास्टिक बायदिसिना गारो दा सिबि बेसादफोर बेफोरखौ जा दैयाव गारा औ औ औ। बेफोरखौ दै। ज' आरो थुबुर खालामनानै सोदांफिननो हायो। बेखौ फिन फोदानफिननाय जा आदब थायो बेजों - सोलायफिननो हायोबा आरो बेखौ फिन बाहफिननांगौ आरो नङाबा दाबसे जायगायाव। थुबुर दोननानै बेखौ सावनाया मोजां आरो अब्लानिया जा दैया लेथ्रा जानाय नङा। आरो लोगोसे जा आबादाव बाहायनाय रासायनारि
औ
बांसिन जायो आरो। बेनिखाय जों हायोबा रासायनारि हासारखौ एसे खम बाहाय बिनि हायोबा जिबारि हासार जेरै खानस्रिजों बानायनाय हासार थायो माखासे आरो लोगोसे बे गोबोरखिनिफ्राय बानायनाय हासार बेफोर हासारखौ बाहायजायो आरो। बेफोर हासारखौ बाहायोब्ला औ
जेनेबा आबहावा गेब्लेनायाथ' जोंनिया गारि मथर बांनायनि थाखाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय बै उखुन्दै जे ना बेफोरनि थाखायबो जायो नङा होनबा? दा इनि सायाव एसे बुंनानै होदो नोंथाङा।
औ मथरा थानफा एफा बांलांगासिनो नङा होमबासुबु सुबुं अनजि अनजिमाया सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगोनो। जा गारि मथरनि बाहायनायाबो बांखायो गारि मथरनि नांगौआ। बांसिन जायो बुंनो सुबुङा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङो। नोथ' गारि मथरखौनो नांथारौ जायो नालाय बेनिखाय पेट्रल डिजेल बायदिसिना बे पेट्रल डिजेला खामोब्ला गोबां बि गोबांनि उखुन्दै ओंखारो जायनि थाखाय आबहावाया गोबां गेब्रें गेब्रेङो आरो दा हायोब्ला बिनि सोलायै दानि दिनाव इलेक्ट्रिक जा ओ मोब्लिबनि गोहोजों खारनाय गारिफोर बेफोरखौ बाहायोब्ला सा सिन जायो जा बेसे हायो माने ख'नि मुवा बाहायनाय खमायनांगौ‌ पेट्रला बोथ' मोनसे खनि मुवायावनो गोरोबबाय नालाय बेफोरबायदिया खामोब्ला बांसिन माने लेथ्रा ओंखारो। ओमफ्राय आबहा गेब्रेेंनाय जायो आरो।
दा नोंथांमोननिथिं आबहावानि जा थासारि माबोरै गुदुं गुसु
जोंनिथिंथ' दायो नोंथां इमानबो माने गरम जाथ'वाखै माने दायोथ' बोथोरा एसे थान्दायैनो दङ नालाय। ए‌माब्ला समाव जायो। जोंनियावबो सानदुंङा जे गोसा जायोब्ला माने थानो हायै जायो आरो। जोंनियाव बेबायदि जायो दासान्दै माने‌ अखाया मोजाङैनो जाबाय दङ बोथोरा थान्दायानो आरो। सम सम जायो जोंनिबो बेबायदिनो दा नोंथांमोननिथिं माबायदि बेखौ बुंनो हागोन ना?
हा जेरैबायदि बुंदों जोंथिंबो एसे दायो ला लासै लासै दंफांनि अनजिमाया खम जालांदों गामिफोरावबाबो। दा बेनिखाय एसे बिदुुंङा बांसिन जालांबाय थादों लासै लासै आरो माखासे जा दै बानानिबो मो मोगा मोगि जानांगौ जादों जाहोना जाबाय जा दै खारनाय दंग'फोर
औ
हेलौ बांसिनानो माने फुख्रि बानायना लाबाय जायनि जाउ जाहोनाव मा जाखो दैया खारनो जायगा गैला जायनि जाहोनाव एसे एनै दैबानानिसोम मोगा मोगि जानांगौ जादों। ओमफाय दायोथ' अखा हादों अखा दैजों बुंजबनानै दङ। आरो मानसिफोरा सोरबा सोरबा आबादाव मुखुब जानानै थाबाय।
औ
औ दे होमबा दिनै दोनथ'नोसै समाबो जाबाय जोंहा।
अ जागोन दे नोंथां आंनि बेखिनि सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
आं नोंथांनो रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दे औ दे